गोजान गोजोन हामग्लायनाय जासि हरग्रोनाय थाबाय।
नोंथांनिसिमबो।
अख्रांनि अखाफोर बेफोरनि सोमोन्दै जोंयो सावरायगोन।
औ।
बिदियैनो जोङो अख्रांनि सोमोन्दै सारायनो थाङोबा जोङो हाथरखि आरो बिदिनो बायदि मैया सान अखाफोर बेफोरखौ जोङो सावरायनो हायो। जोंहा खोमसि मोनाबिलिनि अख्राङावहा बिदिनो बायदि मैया जोंख्लाब जोंख्लिब हाथरखिफ्रा मोननानै जोंखौ गोजोन होयो। बिदिनो उदां जायगायाव थानानै जोङो गोजौथिं नायोब्ला जों गोबां हाथरखिनि जोंनाय मोदानाय जाय खायफा खायफा हाथरखिफ्रा बिदिनो गोजौआव बे दाबसे जायगानिफ्राय दाबसे जायगाथिं एसे दोरोदलाङो। जोङो बिदिखौ माबोरै नुयो नोंथांजोआ बुंनो हागोन ना?
जेब्ला जोङो हरनि समाव ओ भाहाराव ओंखारनानै गोजौ अख्रांखौ नायदावो अब्ला गोबां बिदि समायना हाथरखि आरो बिदि अखाफोरफोरखौ नुनो मोनो। आरो जेब्ला जोङो अखाफोर आरो हाथरखिखौ अख्रां सायाव नुयो। अब्ला जोंनि गोसोआ गोजोनग्लायो मानोना बियो अख्रांखौ समायसार होयो। जेब्ला दान खोमसि जागोन जेब्ला बिदि अखाफोर फैनायनि उनाव जोंहा ओ दान खोमसि जायो अब्ला जों हाखरफोरखौ नुनो मोना। जेब्ला हादरफोरखौ नुवा अब्ला गोबां बिदि खोमसिखौ मोनो। आरो जेब्ला अखाफोर आरो हाथरखिया जेब्ला अख्रां सायाव नुजागोन। अब्ला गोसोयाबो गोजोन्लायनाय मोनो आरो मोजां बिदि गोसोखौबो सुग्लायहोयो। जेब्ला जोङो गसौथों नायदावयो अब्ला जों जोंनि गोसो खौबो मोजां मोनो आरो अखोरांखौबो जों समायना नुसारो। मानोना हाथरखिनावबो बिदि मोनसे जोंथिया दङ जेखौ जोंनि नोजोराव गोबां बिदि समायनाखौ नुहुरसारो। आरो अखाफोर बे अखाेराङा हरनि समाव बिदि बिदि स्रांखौ होयो। जेब्ला अख्रांया जोंथि जों अब्ला बेयावबो जोंनि गोसोआबो गोजोनग्लायो। आरो अख्राङा जेब्ला पुर्निमा जायो अखाफोरा जेब्ला पुर्निमा जा बेयो अब्ला गोबां बिदि स्रांखौ मोनो हायो जोङो आरो जेब्ला स्रांखौ मोनो अब्ला जोङो हरखौ मोजां बिदि मोनसे मोजां बिदि गोजोननाय बादि मोनो।
औ नंगौ।
जेब्ला ओ जेब्ला अखाफोर फैयो अब्ला बिदि हाथरखिफोरखौ जोङो नुनो मोननाय जाया। जाहोनाव अख्रांफोरा गोबांखि दुखुआव थानाय बायदि नुनो मोनो अख्रांफोरखौ। बिदि खोमसि जायो आरो बिदि रंजानायगैयि अख्रांखौ नुनो मोनो। जेब्ला अखा फैया, जेब्ला स्रां स्रां बिदि अख्रां सायाव हाथरखिफोरखौ जोंथि जोंथि जोंनाय नुयो। अब्ला गोबां समायसारनायखौ नुनो हायो। जेब्ला समायसारगोन अब्ला जोंनि गोसोआबो बिदि रंजाखांनायखौ मोननो हायो। नोंथाङा नोंथाङा बेफोर अखोरांफोरखौ नायनानै नोंथांनि गोसोआ बोरै मोनो।
जोंनि गोसोआ गोजोननाय मोनो आरो गोबां बिदिनो जेब्ला खोमसि जोमैयाव अख्रांखौ साग्लोबसारनानै थायो, अब्ला हा- हाथरखिफ्रा खोमसि जोमैजों खोबथे जानानै थायो, अब्ला जों हाथरखिनि मोदाननायखौ नुवा अब्ला जोंनि गोसोफ्रा जोङो निरासा मोनो, आरो गोबां बिदि उदां अख्राङाव नायब्ला जोंनि गोसोनि साननायफोरखौ जोङो लोरबां बायदि मोनलायलायनाय मोनो। बे बायदियैनो जोङो जेब्ला उदां जोमैयाव जोङो गैया जागोन अब्ला जोंनि गोजौ अख्रांनि जोंथि जोंनाय हाथरखिफोरखौ नुगोन अब्ला जोंनि गोसोफ्रा गोजोन थायो आरो जोङो बेफोरखौ जोङो साननो हायाब्लाबो नाथाय जोङो बेफोरखौ जोङो नायनानै जोङो बेसेबा समायनाय नुयो। बेखौनो जोंनि गोसोफ्रा गोजोनो जोंनि बे खोमसि मोनाबिलिनि समाव मोदाननानै थानाय जोंनि अख्राङाव ख्लिब ख्लाब जोंनाय हाथरख्रिफ्रानि जोंथि जोंनाया साफ्रोमनिबो थाखाय बियो सोमोनांथाव। बियो सोरबाफोर सानो खोमा बे हाथरखिफ्रा माबारै जोङो होननानै। जोंबो साननो हागौ गोदो गोदाइ उन्दैफोराव जोङोबो बे हाथरखिखौ जोङो खैथा दङब्ला माबायदि दङ जों बेफोरखौ साननो आरो बे हाथरखिखौ नायनो लुबैयो। नाथाय गोबां सुबुंफोरा दिनै बे हाथरखियावबो थांनो हादों। बुहुम अखाफोरावबो थांनो हादों। अब्लाबो बेफोरो अखाफोरफोराबो जोंनि नुनायाव बियो गोजौवाव जोंनो सोरां होदोंब्लाबो नाथाय बियो खाथियाव थांनायाव जोङो नुनो मोनदोंदि बियो हला हलि आरो गोबां खरफोरजों आबुं। बेफोरनि बागै नोंथाङा माबाफोर बुंनो ना?
जेब्ला जोंनि गोसोआव दुखुआ फैयो अब्ला हारसिं मोनो। जेब्ला नोङो बेफोर दुखुखौ बावगार होनो सानो अब्ला माब्लाबाफोर बाहाराव ओंखारनानै जेब्ला जोङो गोजौ अखरांखौ नायदावो आरो हादरखिनि जोंथि जोंथा आरो बिदि अखोरांनि जोंथिखौ नुनानै जोंनि गोसोआ बेफोरबायदि दुखुनिफ्राय गोजानाव थानाय बादि मोनो। गोजौनि अखरांखौ नायनानै जोंनि गोसोआबो बिदि हाथरखिफोर बादि बिदि अखाफोर बायदि जोंथि जोंनाय बायदि मोनफायो। जेब्ला जों अख्रां गोजौवाव नायदावो, अब्ला जोंनि गासै जिउआव जानाय दुखुफोर, गासै बिदि टेनसोनफोरखो उम बावगारनाय बायदि मोनो गोजौवाव जोंनाय जोंथि हा बायदि गोसो खौबो बिदिनो जोंफानाय बायदि मोनो आरो जेब्ला बिदि अखाफोर आरो बिदि हाथरखिया हरनि समाव बिदि जों जोंङामोन अब्ला जोंनि बिदि संसाराव बिदि खोमसिखौ जोङो सानफ्रोमबो हराव मोनगोमोन। हाथरखि आरो बिदि अखाफोरनि थाखायसो जोङो खरनि समावबो बिदि एसे जों थिग जोङो मोननो हायो। जायनि जाहोनाव हरखौबो समायना खालामनो अखाफोर आरो हाथाइ खु नोंथाङा बिनि सायाव आरो माबाफोर बुंनो सानो नामा? अखाफोर अखाफोर थांनां थाखायसो जोङो गावनि समा बिदि मोजा औ। जेब्ला बे अखा खाब पुर्निमा जायो अब्ला बे बिनि महखौ लेखा खौरां आरो बिदि समायनासिम नुनो मोनो जेब्ला जेब्ला फुरनिमा जायो अब्लाफोरनि समावबो गोबां बिदि स्रांखौ मोननो हायो। जायनि जाहोनाव जोङो गोजोनो आरो जों समायसारनायखौ नुनो मोनो।